खुलुमबाय नोंथां। औ होमबा मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसि म जासि हरग्राय जाबाय नोंथां गिबियावनो। होनबा उङ होनबा उम होनबा नोंथां आं नोंनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायावहाय गुसुङै सावरायनो थाखाय आ नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथाङा आंजों दसे सम टाइम होनो हागोन नामा नोंथां? औ औ होनबा नोंथां आंनि थ बे मोनसे आयदियानो जाहैबाय माने संनाय खावनायनि सोमोन्दै जागोन माने गामि ओनसोलावहाय जोंनि सुबुं माहारिया बायदि संनानै खावनानै जायो जोंनि बर' सुबुं माहारिया आरो ना। बिनि सोमोन्दै रायज्लायगोन आरो नोंथां। होनबा नोंथां आं गामि ओनसोलावहाय सुबुं माहारि बर' सुबुं माहारिया माबायदि सङै खावै जायो बिनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनो गुवारै फोरमायना होनायसै नामा नोंथां? होनबा संनाय खावनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलावना ओंथां माने बर' सुबुं माहारिया थारैनो संनाय खावनायजों बुहुद माने बिहोमा होजानाय मोनसे हारि होननानै बुंनांगोन जेरै जोंहा गा गामि ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मोननो थाङो जेरै जायखौ जोंहा खुदुना बुङो माने हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं खुदुना थाराय जोंहा सिबुं होनो जायखौहाय जायखौ माइनि दुब्लि बारियाव मोननाय जायोना ओंथां बेफोरखौहाय माने जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बा सुबुंफोरा माने खांनानै बा खानानै जायो आरो गोबां हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ जेरै खुन्थाइनारा बेफोरखौबो जायो ओंथां आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गामि ओनसोलाव जेरै औवा मेवाइ बा अनलाइ ओंख्रि बा अनला दाउ बिदि गोबां ओंख्रि संनानै जायो आरो। बिनि गेजेरावनो आं नोंथां माने अनला मेवाइखौहाय आङो थांनो एसे गुवारै फोरमायनानै खिन्थानायसै जोंहा अनला अनला मेवाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गामि जोंनि गामि ओनसोलाव सुबुं माहारि आरोना ओंथां
औ नोंगौ थारैनो।
गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने बिनि संनायनि माने मारै बानायो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे गुसुङै फोरमायना होनायसै। जोंना अनलाइ ओंख्रिखौहाय जायखौ मेवाइ होनो। मेवाइखौहाय जोङो फार्स्टआवनो दाननानै लागोरो जेरै जायखौ औवानिफ्राय मोननाय जायोना ओनथां औवा गोरलै जायखौहाय उम रज'जेनन्नायावहाय थिग बेबायदिनो बेखौ दाननानै लाग्रोनानैहाय बिगुरखौ गारनानै दैजों मोजां सुनानैहाय दाननान लायो ओंथां बिनि उनाव जोंहा अनला खालामनो थाखाय जोंहाथ' अन गुन्दै नांगौ नङा होमबा ओंथां? औ औ जोंहा अन गुन्दै नांगौ जायो अनला बानायनो थाखाय अन गुन्दैखौहाय जोंहा बि मिक्सार बा उवालावहाय देनानै ना नांथां?
औ नोंगौ थारैनो।
ए उननानै माने लागोरो आरो मोनसे आइजेेंआवहाय ओमफायो बिनि उनावबो औ गुन्दै बानायनि ओमफाय गुन्दै बानायो बिनि उनाव जोंहा बेयाव होनो थाखाय खारैनि गोनांथि जायोना ओंथां?
औ औ
औ खारैनि गोनांथि जायो जोंहा आरो बिनि अनगायैबो माने बेयाव होनो थाखाय गोबां बुस्थु माने रेडि खालामनान लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो थां।
औ जोंहा जेरै हमनानै ला अरा खोनाबाय ना दा नोंथाङाहाय ओ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ माने जोंहा गामि ओनसोलावहाय माने गोबां रोखोमनि माने ओंख्रि संनानै जायो जेरै अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जेरै मायैहाय बानायनाय जायो होनना बुङो जेनेबा मेवाइ आरि जेनबा उननानै लाग्रोबाय माबाखौहाय अन गुन्दैखौहाय नोंथां
औ नंगौ थाय औ
उनावहाय उनावहाय बामलु सामब्राम मोजाङै। हानानैहाय माने माबायो आरो जेन'बा साराय आरि लानानैहाय रेडि खालामनानैहाय सङो आरोखि नोंथां आरो बेनि बेनि अनगायैबो जोंहा गामि ओनसोलाव
गोबां रो रोखोमनि अनला दाउखौबो बि
औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
मानेहाय अनलाखौहाय मिक्साराव उन्नानै लाखांनानै माने रेडि खालामनानैहाय थिग बेबायदिनो अनलाजों मेवायजों संनाय बायदि सङो आरो नोंथां माने
औ नोंगौ थारैनो नोंथां।
औ
ओरैनो गोथाव जायो बुहुद गोथाव जायो जोंबो गोदो आबै आबौआनो फोरोंलांनाय नालाय बर मास सुबुं माहारिनि जोंबो जाखांबाय अनेक जाबाय होमबा होनबा ओंथाङाबो ओंथाङाबो जोंनि गामि ओनसोलावहाय माने मोननाय मैगंफोर बा मारै संनाय खावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो अब्ला दा नोंथाङा एसे बुंलांबाय जानो हागौ जेरै अनला ओंख्रिना नोंथां
औ
जाजानाय एबा संनानै जाजानाय ओंख्रि आरो ना मानो ना नोंथां जायखौ जों बर' बर' माहारिफोरालसो जानो गुबुना बेखौ जानो रोङो
नोंगौ नों
आरो बिब्दिनो गोबां अर गोबां ओंख्रि दंबावो जेरै जोंहा
नोंगौ नों
खारदै खारै औ जायखौ जोङो
उम
जौ एबा ना गुरनानै जायो जोंनिजों ना मोनो जायखौ एबा गोदोना थाबा फिसा फिस ना जोंहा मावान थायो नालाय नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां थारै नोंथां बेनो गामि ओनसोलाव
नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों दा
अनलाखौ औवा मेवाइजों जायो होनदोंना नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ।
आरो जोंहा दा नोंथाङासो बुंदों जोंहा दाउ बेदर। जों जायो जेब्ला लकेलखौ जों गोदाग्रोना लायो होनदोंना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोथां थारैनो थारैनो।
औ। आरो बिदिनो जेब्ला खायफाया एबा बे जेब्ला न'आव। लखेल्थााव गैया जायो ब्रयलारबो लाबोना जायो आरो नामा ब्रयलारबो।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां थाारनोसैथो औ।
आरो जोंहा सबायदों नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ आरो साम'जोंबो जानाय जायोना नोंथां। औ बिदिनो जोंहा सबाइखौ संनो थाखाय जोंहा गिबियाव जोङो सबाइखौ सुग्रोयो नालाय नोंथां
औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
औ बेखौ खायफाया बिगुरखौबो हुख'ना गारो एब्ला खायफाया हुख'आबो आरोना माने
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ। औ औ औ।
रुग्रोनाय एबा सं
नोगौ नोंगौ नोंथांं नोंगौ।
आरो जोंहा सबाय आरो अनला खारै बे मोन्नैयाव जोंहा खारै नङाब्लानो जाथारा। मानो होमबा जोंहा बेफोर मोन्नै मेगंआ जों खारैनि सायावसो सोनारा आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ।
मानोना जोंहा खारैजोंसो बिसोरनि जि मोदोमनाय एबा जि
नोंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
औ बिदिनो नोंथां जेरै अनला खारै सबायखौबो जोंहा बिबदिनो संनानै जोंहा
ओनसोलावहायना नोथां जेरै हमनानै ला हमनानै ला जेरै मैखुन, मैखुनाबोथ' जोंहा अनलाजों जाजायोना नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो नोंथां। आरो जोंहा मोनसे ओंख्रि दंबो औ औ।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
फाथो जायखौ जों फाथो होनो आवगो एबा जेब्ला जों बेखौ फोनानै देरोना नोंथां हेलौ नोंथां।
औ नोंगौ नों नोंथांमोन बुंलाय।
औ बिदिनो जा जि जा जि फाथो बिलाइ बेखौ जोंहा खानानै फोराननाय दोनना फोरानना दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बिदिनो जोंहा बे
बिदिनो जोंहा बे फोराननानै दोननाय
फाथो बिलाइ बिखौनो जोङो जेब्ला बियो राननानै एबा रानना जोंहा बियो खाख्रब ख्रब एबा फिसा जालाङो एबा गोरान बे स्रेमस्रेम जायो। औ होनब्ला जों बेखौनो नार्जि बुङो। बेखौबो जोंहा अमा बेदरजों जायो आरोना नोंथां। माने आं गुबुनजों जानायखौ बारा बे एसबां जा नारजिजों माने आं बांसिन अमा बेदरखौ नारजिजोंसो
नंगौ नंगौ औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ जोंहा नाफामा? फ्राय गोबां बर' सुबुङानो मिथिगौ जानायना नोंथां। मानो होनब्ला नाफामा जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेर्सोन दखमबार ना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां? हेल' नोंथां नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ खोनादोंना?
जेरै
औ
औ नंगौ खोनादों नोंथां
बा हेल' नोंथां?
औ औ बुंलाय नोंथां
औ जोंहा नाफामखौ बानायनो हा नांगौ जायो नालाय नोंथां?
औ
औ ओंखामखौ जोंहा खायफाया गोरानैबो जायो। खायफाया एसे रोसि होनाबो एबा नावमान रोसि बानायनाबो जायो आरो ना नोंथां।
खोनादोंना नोंथां
जोंना रायज्लायनांगौ
औ
खोनादों नङा होमबा नोंथां? औ होमबा गोजोननाय थाबाय हो। दसे टाइम सम होनायनि थाखाय औ दे नोंथां। गोजोन्थों।
गोजोन्थों।